औ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा सम दंना दा रायज्लायनो
औ दङ नोंथां आङो ओरैनोसो दंथ'खायो
औ दे नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन
औ नोंथां
ओ आबाद ओ आबाद आरि रंजाथाइ फोरबोखौनो सावरायनोसै नामा नोंथां आबादजों सोमोन्दो थानाय रंजाथाइ फोरबो
जागोन जागोन नोंथां
ओरैनोथ' जोंनि ओ बर'फ्रा औ दे बिदिनोथ' जोंनि बर'फ्रा आबाद गाहाइ हारि नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो ओ आबादखौ लानानै आबादखौ बिथा खालामनानै ओ गोबां रंजाथाइ फोरबोफोर जोंनि बर' सुबुंफोरखौ ओ गोदोनिफ्रायनो खुंनाय नुबोदों। ओ बे आबादारि रंजाथाइ फोरबोफोरा माने ओ जाबाय माने हाल जुरिजेननाय बेखौबो जों आबादारि ओ रंजाथाइ फोरबो हिसाबै सावरायनो हायो ओ खोथिया फोजेननाय गसा लाजेननाय बाख्रि गायसननाय आरो माइनाव बरायनाय हाल जांख्रा खासि थेबनाय बायदिफोरा माने आबादारि रंजाथाइ फोरबोआव सावरायनो हायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिनो आं दा ओ मा होनगोन हाल जुुबिजेननायखौनो सावरायनोसै
औ नोंथां जागोन
औ ओरैनोथ' जेब्ला बर'फ्रा गिबियाव हाल जुरि जेनो अब्लाथाय माने जोंनिथिं नुनो मोनो आरोना जोंनिथिं गोथार सान ओ होननानै ओ मंगलबार आरो सनिबारखौनो बांसिन मानिनाय जायो ओ बेबायदिनो हाल जुरि जेनखालिबो ओ गोथार मंगलबार सानबा सनिबार सानखौ लानानै बेबायदिनो हा जायबा हालेवगोन बे सुबुङा ओ फोथाराव हाल ओ हाल जुंगालखौ लानानै हालेव हालेवनो थाखाय रेडि जायो सानजाथिं मोखां जानानै खुलुमनानै ओ सान ओ औ नोंथां सानजा सोनाब आन्थोर लानानै बेबायदिनो एवलाङो बेबायदिनो माने फुंसेनि गेजेरावनो हाल जुरि जेन होननाय माने आबादनि रंजाथाइ फोरबोआ जोबनानै थाङो आरो नोंथां नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बे एखे
औ नों
माबाजों थां नोंथां
नंगौ नोंथां दा आङो मोननैसो बे जोंनि ओनसोलजोंबो बे आबादनि रंजाथाइ फोरबोखौ आङो एसे फोरमायनोसै बिदिब्ला नोंथां औ जिहेथु जोंना बे माइ गायखां गायखां गायखांनानैहाय जेब्ला लास खारि जेनाखि जोंना जोबथा दुब्लि बारियावहाय जोङो गायगोन अब्लानाखि जोङो बेखौहाय होननानै बुङो खि बियो नांगाल जांख्रा होननानै बुङो जायखौ जोङो मिथियो बे समाव जोङो गोबां रं जा बाजायै माइफोरखौ गायो आरो जेरैहाय जोङो बेयावहाय हाब्रुफोरजों खुनलायनानै बा खुबैलायनानै बे हाब्रुजों गेले गेलेनो जोङो बे माइखौहाय गायो आरो दा जोङो बेखौहायनो नांगाल जांख्रा होननानैबो फालियो आरो जोंनि साइडजोंहाय आरो जोङो बे दिन खालिनो गोबांथार जाग्रा जेरै ना बा बेदर बा जोंनि बर'फोरनि लोंग्रा जे जुमाय सेरेब बेफोरखौ लों नानैहाय जानानैहाय बिसोरो रंजा खुसियैनो बे दिनखालि जिहेथु जोंना माइया गायजोबखांबाय जोब था गायनाय बे सानखालि बिसोरो रंजा बाजाहैनो बे दिनखौ बारहोहरोबा नांगोल जांख्राखौ फालियो आरो बिसोरो
औ नोंथां
नोंथां
औ
आरोबाव माबाफोर दंबावोबा नोंथाङा बुंबावनो हा
औ बेबायदिनो जोंनाथ' हाल जुरि जेननाय आरो हाल जांख्रा बा नांगोल जांख्राया थांबाय बेबायदिनो खोथिया फुनायावबो बेबायदिनो सेमैनो जेब्ला खोथिया फुगोन बिदिनखालि न'खरनि माने सोरबा सासे हिनजाव मानसिया थांनानै बिमा लोखिनि मुङाव बेबायदिनो गय जरा बा, फाथै जरा होनानै जों बिमा लोखिनि मुं लानानै ओ खोथिया फुजेननायखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनो। ओ थिग बेबायदिनो ओ गथा गसा लाजेननायावबो नोंथां ओ जायबा न'खरनि गाहाय आइजो ओ बे आइजोआ ओ जि जाय बेवहाय माइ गायगोन बे जायगायाव फोथाराव थांनानै फोमोननाय हा दखरसेयाव न'खरनि गाहाय हिन्जावा माने दुगैस्रां लोबस्रां बेबायदि थांनानै सानजा सा खनायावहाय हाखौ खुलुमनानै माने गसाखौ लाजेननायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जों ओ गोबां जायगायावनो बा बे जोंनि ओनसोलावनो गुबुन गुबुन न'खराव गुबुन गुबुन नेम खान्थि सोलियो नालाय ओ‌ बेबायदिनो खायसे नखर फोराव जों खायसे न'खरनि गसा लाजेननाय समावहाय जों बेबायदिनो बुद प्रसाद बिदि बाउ खौबो आथिखालाव नुनो मोनसै।
नंगौ नंगौ। आरोबाव जोंहा औ नोंथां बुंदो दे अ
माने आं होननो नागिरनाया जाहैबाय आरोबाव जोंहा जेनाखि जोंनि फिथाइ मोनजेननाय बे मोनजेनायफोरखौबो दे जोङो ओ फुजा होनाय बा बाउनायफोरबो जोङो नुसै आजिखालिथ' जेनाखि जोंनि आबाद मावनायनिफ्रायहाय मोननाय मोनजेननाय फिथाइफोरखौबो जोङो बाउ नायफोरखौ नुनो मोनो आरो नङा होनबा
औ नोंथां नुनो मोनो।
दा नोंथाङा बुंदो मा होननो नागिरामोन नोंथां।
औ माने बेबायदिनो जेनबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ फिथाइ ओ गो दान बावनायनि बाथ्रा बुंदों नालाय नोंथाङा दा बेजों लोगोसेनो जों ओंखाम गोरलै जानायनि बा फिथाइ गोदान जानायनि बे बाथ्राखौबो सावरायदेर नाय नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
अ नोंथां। उम बेबायदिनो जों जे नुनो मोनो आथ ओ बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर' फ्रा जे बोसोरनि आबाद मावनानै जि मोननाय गोदान माइरं बे माइरंखौ जों ओ बिमा लोखिनि मुङै बावउनानैसो जों जानायखौ खौ नुनो मोनो बेनि सिगां जोङो बर'फोर खौ बेबायदि ओ जाग्रोनाय बेखौ नुनो मोना आरो दिनैसिमबो।
औ नंगौ नोंथां।
अ नोंथां।
दा जोंहा ओरै बे आबाद मोनजेननायखौ जानाय फोरबो होनबाथ' ओंखाम गोरलै होनना नो बुंनांगोन जोंहा ओंखाम गोरलै खौथ' माबोरै जायो बेखौथ जोङो बयबो मिथिजोबखायो। जे जोंनि गोदान मोननाय माइरंफोरजोंहाय जोङो अनला ओंख्रि संनानै बेखौ नाजों बा दाउ लकेलफोरजोंहाय संनानै जोङो रायजोफोरखौहाय ओंखाम ज' जाहालाय होयो आरो। दा जोङो बेखौनो ओंखाम गोरलै जानाय होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
ओंखाम गोरलैयाव आरोबाव जोंहा गोबां रोखोमनि बिदिनो लोंग्रा मुवा बा जानाय मुवाफोरबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै दाउनिबा दाउ अमा बा जोंहा ओरै जौ सेरेब बेफोर बायदि बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय आरो सोरनिबा सोरनिबा न'खराव नंगौ फुजा फोरबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो जे जों ओ बे माइरंखौ मोनजेननायखौहाय जे इसोरनो बा उम गथायनानैहाय जोङो बेनि उनावहायसो जोङो मानसिफोरा जायो आरो। खौ नुनो मोनो जोङो।
दा बे ओंखाम गोरलैखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलजों माबोरैहाय फालियो नोंथां ङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओंखाम गोरलैनि फुजा होननानै बुङोब्लाथ' ओ बेबायदिनो ओ बे फोरबोखौ गामियारि बर'फ्रा माने दिनैसिमबो ओ गोबां माने गो फालिबोगासिनो ओंखाम ओंखाम गोरलै ओंखाम गोरलै जानायानो जाबाय माने मायनावनि ओ ओं ओंखाम जाजेननाय आरो ना माइ गोरलैनि ओ बे ओंखाम जाजेननायाव ओ ना बोदोर बोथिसे माने रायजोखौ लाफानानै जयै जानाय जायो आरो औ। बर'फोरनि फोथायनाय बाय दिब्लाथाय माने ओ गोरलैखौ मोजां मोना मोननो जाजेन माने जानायानो ओंखाम गोरलै माने ओंखाम गोरलै माइरंनि जि फुजा होनाय बेनो ओंखाम गोरलै जोंथिंबो माने बेखौनो फालियो जे माने ओंखाम गोरलै जानायनि सिगां जोंनि माने ओनसोलावहाय माब्लाबाबो माइ गोरलैखौ जाग्रोया आरो
औ नोंथां नंगौ
औ बे बेखोनो फोथायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंबो ओ माने आबा आबादारि आबादारि रंजाथाइ फोरबोआव जों ओ खाथि गासाखौबो सावरायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौ जों आसिन दानि जोबथा साननिफ्राय बे माने फोरबो खौ फालिनाय जायो।
औ नंगौ।
आासिन दानि जोबथा खालार खालि बा जों ओ बिमा माइनावनि मुङै बा फोथारावहाय जे आबादखौ मोजाङै लाखियो बिमा मावाया माइनावा बेनि थाखाय जों फोथाराव साथि सावनाय जायो बे साथिखौबो जों थाइगिरनिफ्रायसो सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि फालियो? खाथि गासाखौ?
औ नोंथां नंगौ नोंथां दा जोंनि ओनसोल थिंजायबो जोङो नुनो मोनो जे बे खाथि गासा सावनाय बा बाथि सावनायफोरखौ जोङो बे खारैनि जिहेथु औ मा होनो थाइगिरनि जिहेतु गांखं बिनि गांखंफोरावहाय बेयाव थाव लुनानैहाय जोङो बेयाव सलथा होनानैहाय अर सावनानै दोनो आरो बेवहाय
औ नोंथां।
फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो सोरबा सोरबा गय फाथ थै होलायनानैबो बावो
औ नोंथां।
औ
औ
आरो नोंथांमोननि थिंजायहाय माबोरै फालियो नोंथां?
जोंनिथिंबो बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो सेमैनो जायो फालिनाया
औ
गिबियावनो बेबायदि थाइगिरखौ दानना थाइगिरनि गांखंखौ दानना लानानै ओ बाथौआव बिमा मायनावनि मुङैहाय एसे गि बावनाय नुयो बुध प्रसाद ओ बे औ बेखौ बावनानै फोथाराव सावहैयो आलारि बाथि लोगोसेनो न'नि बारि बा लांगोना मोखां बेयावबो सावनाय जायो बे खाथि गासा सावनायाव आलारि सावनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय माने आंनि मिथिनाय बायदिब्ला बा गोदोनि आबै आबौबा आजौ आजौमोननि समनिफ्राय सोलिबोनाय बिनि गुबै ओंथिखौ होननानै बुङो एम्फौ एनला बा ओ माइयाव जानाय एम्फौ एनला बा बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय माने बे खौ सावनाय जायो होननानै फोथायनाय जायो आरो
बिथांनि बुंनायफ्रा खोब बाख्नायजाथाव बा मिनिंफुल होननानै आं बेयाव नोंथांखौहाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथां
ओरैनोथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय
बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेयावनो दोनथ'लायसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांनिसिम आबादनि रंजाथाइ फोरबोनि सोमोन्दै माने नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय आरो
गोजोनथों गोजोनथोंसै